औ खोनादों।
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव लायरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बुंलाय
माने जोंनि बे सोलोंथाइ इडुकेसन माने फरायनानै जोङो माने मा मा जाहैनो हायो मायो माने ओमफ्राय फरायनानै माने जोङो मा मा गियान लानो हायो बेफोरनि सायाव आरो।
औ।
औ नोंथाङा बुंबोदों ओमफ्राय आङो दाहाय आंनि मोनदांनायखौ आं बुंसै ओमबा नोंनि मोनदांथिखौ दा बुंगोन आरो उम
औ फरायनायनि फरायनायाथ' जोंनि जिउआव गोबां बेसेन ओ गोसा जों फराय- नाय गैयाबाथ' बा सोलोंथाइ गैयाबाथ' जों मेगन थासेयावबो खाना नङा होमबा नोंथां
औ
औ जोङो औ फरायनाया दानि मुगायावहाय गोबां ओ बेसेन गोसा जाबाय गोदोनि मुगायावहाय माने ओ फरायनाय गै- याब्लाबो जेबो माने आंखालनि बारायथ' गोनांथि फैयामोन आरो ना दानि बेलायाव- हाय जायहा फरायनाय गैया बेहा जेबो जेरावबो मान सनमान रेसपेक्ट माने जेबो अ गोनांथिखौनो माने होजाया आरो अ फरायनाया माने खायफा-खायफानि जिउआवहाय माने रांखावरि आंखालनि जाहोनावबो माने गाव गावनि फरायनायखौ ओ सुफुंना बा ओ जाफुंसारजोबनो हाया आरो ओ अब्लाबो माने दानि मुगायाव फरायनाय गैयाब्लाबो रावबो ओरैनो बेखारै थाया ओ
फरायनानैथ' जोङो गोबां गियानबो मोननो हायो रेसपेक्ट मोननो हायो ओ बुजिनो हायो जे ओ मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ मानसिफोरखौ माबायदि ओ सोरखौबा रोङैखौ मायदि फोरोंनांगौ सोरजों माबायदि रेेसपेक लानांगौ बेफोरखौ माने जों फनायनि गेजेरजों मोनदांनो हायो आरो ओ लोगोसे ओ फराय- नायाथ' जोंनि जिउआव ओ गोबां गो-गोनांथियानोखा जों फरायनायजों लोगो- से जोङो फरायनानै जोङो दावगालांनो हायो ओ इयुनावहाय माने अ साख्रि बाख्रि जब बायदिसिना जोङो मोनहैनो हायो आरो माने ओ जोंनि थां- ना थानायनि जिउ राहा एबा गावखौ दैदेननो थाखायथ' सोलोंथाइया गोनांथिया गोनां- थारानोखा जोंनि सुबुं जिउआवहाय ओ जोङो ओ रांखावरिनि बेलायाव फरायनो हायाब्लाबो ओ खायफा सुबुंफ्रा जे ओ फरायनानै सा- ख्रि बाख्रि जबफोर मावनो मोनाब्लाबो ओ गावनि आखाइनि हाबा जेरै- ओ
आखाइनि हाबा जेरै बेफार-फालांगि ओ दानाय लुनाय दर्जि सुनाय इदिनो गोबां ओ फालार मेकअप गोबां बेफोरबायदि ओ सोलोंनानैबो दखान बिजनेस होनानैबो जों जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ-औ
औ ओ माने बयनिबो जिउआवथ' ओ फैसा थाखानि आंखालनि जाहोनावहाय फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जायोना नाथाय जायफोरा फरायनाय खौ जेबो रां रुफानि ओ आंखाल गैयैयाव जाफुंसार जानो हादों गावनो जाफुंसार जानो हा दों लोगोसे गावनि नाजानायजों ओ साख्रि बाख्रि मोननो हायोब्ला थ' जिउआव मोनसे देरहासारानो जाबाय होननानै जों बुंनो हायो
औ
अ आंनि बेलायावहाय बेनो जे दानि मुगायावहाय लामा ससे हान्थिनोब्लाबो नों सोलोंथाइनि गोनांथि जागोन मानो होनोबा नों बहा बा फोर बेरायनो थाङोब्ला जायगाफोर दावबायनो थाङोब्ला नोङो ओ बेव बेफोरावहाय लिरनायफोरखौ नायनो थाखायथ' नोङो अ लेखा गोरों जाखानांगोनखा लोगोसे दाथ' कम्पिउटार जुग मबाइल जुग बेफोरावबो जोङो नायनानैहाय ओ द माने गाव-गावनि खामानिखौ मावनानै लानो हायो आरो जेब्लानो सोलोंथाइ ल खौसो नोंनियावहाय गियानल'सो थानांगौनाा अब्लानो नोङो जेरावबो माने लेखा रोंबानोखि माने उम जेरावबो नों खामानि मावनो सानबाबो मावनो मोनो आरो
उम
औ
उम
औ गोदोनि दिनावथ' बांद्राय एथ'बां फरायनायबो गैयामोन ओ गोदोनि दिनाव अ मेट्रिक फास एबा ओ थेन फास फोर खौनो माने गोबां गिदिर फरायनाय होननानै रेसपेक्ट होयोमोन आरो औ आरो बैसोरनि गोदोनि समावहाय बिसिम फरायनाय हानो माने साख्रि बाख्रिखौ थाब थाब एजियै मोनोमोन आरो नाथाय दानि जोंनि गोदान ओ सोलोंथाइ मुगायावहाय माने फरायनायो दावगालांबाय ओ फरायसालि कलेज बेफोरबो बारालां बाय जायनि जाहोनाव जोङो ओ एम ए बि ए फास खालामबाबो माने साख्रि बाख्रिखौ मोननायखौ माने एसे गोब्राब नुहरो आरो
दानि जोंनि बेलायाव थ' मेट्रिक हायसेकेणडारि फास जानायफोरखौहाय माने अमाने एथ'बां गोरों द्राय माने ओरैनो बेखारै थानायखौसो नुनो मोनो माने जेबो गोदोनि दिनजों दानि दिनजों रुजुयोब्ला गोदोनि दिनाव मेट्रिक पासआनो माने बुहुत गिदिर फरायनाय नाथाय दानि दिनावहाय ओ मेट्रिक हायसेकेणदारि फास जा नायफ्रा थाखोसे बा थाखोनै पास जानाय बायदि सो रिएकसनखौ रिएकसन होजानायखौ जों नुनो मोनो आरो आंनि बेलायाव बेफोरनो ओ नोंथांनि बेलायावहाय ओस नोंथाङा सोलोंथाइनि बेलायाव हाय ओ गोदो आरो दानियाव दानि बेलायाव माबायदि ओ खौ नोंथाङा नुबोदों बा मोनदांदों नोंथाङा एसे फोरमायदो
ओ नोंथाङा मोजाङैनो होनलांबाय आंबो आंनि मिनदांथिखौ एसे होनोसै उम गोदोनि दिनाव माने बांसिन सुबुंफ्रानो माने फरायनायखौ इसिबां दान्दा होआ माने फरायनायनि फारसे माने गोसो होआ बिमा बिफाफ्राबो माने फरायनायनोनो माने थिस'ना माने बांसिन खामानि दामानियावसो थिस'नो माने फरायनानै मा मोन गोन जेबो मोना फरायनानै मा जागोन जेबो जाया होननानै गासिखौबो माने फरायहोआमोन माने गोदोनि ओमफ्राय माने बांसिनानो लेखा रोङि गोजा आरो जौसेयाव माने दाइनजिब जौखोन्दोआनो माने लेखा फरायिमोन आरो गोदोनि जुगाव ओमफ्राय लासै लासैनो बिदिनो गो गोदान जुगखौ नुनानै बिसोर माने जेरावबो खामानियाव होयि नुनायखाय अबाव अफिस कासफोराव थांबा बानो जेबो गावसोरो जेबो खामानियाव होयै बायदि मोननायखाय एसे बुजिबाय बिसोरो बुजिनानै सोरबा साफा सानै एसे फोरोंदाव बाय फोरोंनानै ओमफ्राय दा लासै लासैनो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो रायजाबाय बखि जाबाय बिदिनो गादा मादा होनना रा-रायजाबाय बिदिनो रायजानानै माने एसे दा गथ'फोरखौ माने सिजेस सोलोंथाइ स्कुलफ्राव बायदिसिना कलेज बायदिसिनाफ्राव माने लासै लासैनो बिदिनो नो फरायग्रा फोरोंहोग्रा जाजोबबाय आरो मोनफ्रोमबो न'खरानो गोदोनि दिनावथ' माने खामानियावसो नांथाब होबाय थायोमोन दानि जुगाव माने गासिखौबो माने फोरोंहोथारो माने।
औ
गासिखौबो माने सेकेण्ड इयाराव फरायसिगोन सोरबा डिग्रि फरायसि खिन्थु साख्रिखौलाय मोननो ना जोङो माने लेखाखौ माने मोजाङै फरायलाङा माने मोनसेबो इन्टारभिउ क्रेक खालाम नाया जोङो
औ ।
जोंङो फारसेनिफ्रायनो मोजाङै गासिखौबो रोंनाय बायदिसो फराय नांगौ माने पास जानल' फरायो ना पास जानो फरायनानै जों जेबो खामानियाव होआ माने पास जानायनि सार्टिफिकेटआ जेराव खामानियाव होआमाने जोङो फरायबा माने एसे रोंनाय बायदि फरायखानांगौ माने। सार्टिफिकेटनि थाखाय फरायनानै जों जे बो लाब गैया माने गावनो माने रोंथारनानै फरायनाया माने नोङो जेरावबो माने मोनसे मोनफ्रामबो इन्टारभिउ क्रेक खालामनो हायो इन्टारभिउ मोनसेबो क्रेक खालामनो हा हालायि फरायबा नोङो जेरावबो खामानि होआ नोङो सार्टिफिकेटआथ' नों जेरावबो भेलु गैखाया। सार्टिफिकेटनि थाखायनो फरायबा माने जेरावबो लाब गैया आरो बेनि थाखायनो माने फरायोबा माने फार्स्टनिफ्रायनो मोदजाङै माने फरायनांगौ माने मोदजाङै हाजोबनांगौ। होमबासो नों मोनफ्रोमबो इन्टारभिउ सेन्ट्रेल गभमेन्टनि जब एप्लाइ खालामनो आसाम गभमेन्टनि बायसिना नोङो मोनफ्रोमबो जबाव माने क्रेक खालामनो हानो नोंनाव माने गियान थानांगोन। गियाना माबा फैगोनबा नोङो फास्त निफ्रायनो लेखाखौ माने ए टु जेद कमप्लिट रोंनाय जाथारनांगोन आरो। नोङो सा साज्रां फरायनानै जेबो लाब गैया माने दानि जुगाव। नङाबा नोंङो फरायनायनिफ्राय फरायैआनो साबसिन माने नोङो बेलेग लामा लानाया साबसिन आरो नों । फरायनायखौ जालदाब गारनानै माबा मोनसे बिजनेस माव माबा मोनसे नोङो दाथ' नों हमना ला न'आव बिजनेस मावोबा नोङो ओ जेनेबा आबादफोर मावो आरो जेनेबा नोङो हमना ला नों साफात गाय साफातआव बिराद फैसा दङ साफात गाय दंफां दामि दामि गाय सन्दन' दंफांफोर दङ। बिदिनो दामि -दामि दंफां दङ इफोरावबो लाख थाखा थाखा फैसा मोनगोन नोङो उनाव। आरो सापातआवथ' मासाव खेब्रै खायो सापातखौ जुदि नोङो सय बिगासो हा दं जायोबा सय बिघा एक बिगा दुय बिगा गायोबा सापातआव बिराद फिसा दङ मासावनो जों खेब्रै खायो सापातखौ । सापातखौ जेनेबा दाथ' रेटआ सल्लिस थाखा पनसास थाखा बिदि सोलिगासिनो दं बेयावनो माने बे जुदि मास जु सप्तायाव माने ब्रै कुन्तेल बा कुन्तेल सो सा पात बरननो हागौ माने बिराद फैसा दं माने सा पात फोरनिफ्राय बांसिन माने गाव गावनि बिजनेसाव बांसिन दं आरो । ओमफ्राय बेयाव जाय जायफ्रा गोरों बेफोरो माने जबखौनो मावा बिसोर माने बिजनेस आ व बांसिन गोसो होयो आरो ओमफ्राय जायफोर गोरोंफ्रा गोरों मालाय बिसमाव जब मावसिगोन जब मावनानै माने जब मावबाबो माने न'आव थानो मोना ना । न'आव माने नोङो फेमिलिखौ नायनांगोनना फेमिलिखौ माने नों गारनानै थानो गोनां जायो । नों गथ'फोरखौ मोजां नायनो मोना । ओंखाम जानाय ओंखाम दौनोबो मोना नोङो बिसि फिसा माने गोबानानै रायजो मोनजाया आरो नों जेनेबा साख्रि लानानै अबेबा थाहैबाय आर्मि पुलिसानो हक अबा मिलेटारिफोरखौबो लायोबा नोङो फैसानि थाखायनो माने न'खौ गारनानै खारनांगौ गोनां जायो आरो । नोङो एसे गिदिर फरायनानै नोङो साख्रिफोर लाहैबाय लानानै नोङो एसे खस्थ' खालामबोबाय गोदो उन्दैनिफ्रायनो फरायनानै ओमफ्राय दा नोङो न'आव माने मोजां संसारबो जानो हाया मानो हाया जायो आरो बिदिनो फरायनानै खायसे सेइतेल जाहैनायबो दङ बिदिनो बांसिनानो ओमफ्राय न' गारना थांनाय दङ आरो न' गार न'खौ माने गारनानै थांनांगौ जायो। बिदिनो ओमफ्राय दा बे आबादारिफोरनि जिउआलाय खस्थ' आरो खस्थ'आलाय खस्थ'बा बो नोङो माने मोनसे मोजां लामायाव थाबायनानै मोजां खामानिखौ मावबासो मोजां मोनगोन माने माइ आबादखौ गायबाय थाबा जोङो जेबो जानाय नङा माने माइ आबाद, दा माने जोंनि थाखाय जेबो खामानियाव होआ मान सोलोंथाइनि बिस्थायावसो माने, एसे दंबावो आरो जोंनाव माने एसे, सोलोंथाइयाबो जोंनिया माने खालि फरायलाङोल' आरोना जोंनिया माने बांसिन ट्रेतफ्राव माने जयेन जाया आइ टि आइ होन माबा होन माबा खामानि सोलोङा माने आखाइनि बिद्दा होन माबाफोर आखाइनि सिदा बानायनो रोंनाय जेनेबा हमना ला मोनसे मथर बानायनो, रोंनाय माबा मबाइल बानायनो रोंनाय माबाफोर लिंक जिम बानायनो दोननाय स्कुटार स्कुटि, बाइक बायदिसिना कारेन्नि खामानि रोंनाय बायदिसिना मेरला खामानि, मानसिया माने मेरला लाइन थांनो हायो। रोंनानै मानसिया माने मोनफ्रोमथिंबो लामा दं, जुदि गाव साननो हाखायोबा आरो
औ नंगौ
औ बेनि थाखाय माने सोलोंथाइयाबो फार्स्ट इम्परटेन्ट आरो सोलोंथाइखौ फार्स्टआव नांथारगौ बिनि उनावसो माने, नोङो जेराव मेराव थांनो हायो आरो होनबा नोंथां जाथ'सिगोन ना?
औ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां औ दे दो दोनोसै बिदिब्ला।
अ दे